खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दं नामा?
दङ नोंथां।
फ्रि दङब्ला आंजों मोनसे बर'नि दोरोङारि ओ ओंख्रिनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां।
नोंथाङा अनला ओंख्रि बुङोब्ला मिथिखायो जानांगौ
मोनथिगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बा जायगायाव बर'फोरा बर' आइजोफोरा माबोरै अनला ओंख्रिखौ सङो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनिसिम?
हागोन नोंथां ओ अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला नोंथां ओ जोंनियाव गिबियाव अंलां अं अं अनला ओंख्रि संनो गोनां जायोब्ला गिबियावनो माइरं नांग्रोगोन आरो बे माइरंखौ जोङो गि ओ बेनि उनाव मा खालामना लानाय जायो दिंखि एबा उवालफोर बेफोरबायदियाव गुन्दै खालामनानै मिहि खालामनानै देनानै लानाय जायो आरो बे गुन्दै जानाय ओ जायखौ जोंङो अन होननानै बुङो अन गुन्दै होनना बुंङो। बे अन गुन्दैखौ ओ दैयाव गोदौबाय थानाय समाव ओ एसे एसे साफ्रेनानै होनाय जायो आरो बे अनला ओंख्रि संनायाव जोंनियाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन बेसादानो जाबाय जोंनिया खारै, जायखौ जोङो ओ थालिरनिफ्राय दिहुनो। ओ फिसा फिसा थुख्रा बानायनानै सान्दुंआव फोराननानै ओ बेखौ सावनानै हांगार खालामनाय जायो बै हांगारनिफ्राय बेखौ हरखा एबा खायसे थंगाफोरनिफ्राय ओ बेनि रोसिखौ थोबथिं होनानै बेखौ खारै महरै बाहायनाय जायो बे खारैखौ जोंनो अनला इंख्रि संनायाव जोबोर गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
आरो अनला ओंख्रि संनायाव जोङो ओ जोंनि ओनसोलफोराव ओ अमा बेदरजों बेबायदि दाउ बेदरज जों बेबायदि संनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि खालामो ना नोंथां?
औ खालामो नोंसिनि बायदिनो ओ जोंनिखैजायनि अनला ओंख्रिया ओ एसे नोंसिनिख्रुइ आलादासिन फार्स्टआवनो जोंखैजाय अनला ओंख्रिखौ ओ जायखिजाया हाग्रानि मैगं बा मेवाइ होन ओ मैथ्रु बिलाइ मैथ्रु बिलाइखौ मिथियोना मोदोमफुल होनो जायखौ?
मोनथिगौ नोंथां।
औ मोदोमफुल बिलाइनि बिलाइ गोरलै आरो मोदोमफुल बिबार बेनि अनगायैबो ओ एम्फौ लाथाखौबो मिथियो जानांगौ नोंथाङा? औ एम्फौ लाथा बायदि जायखि जाया मैगंजोंनो जोंखैजाय ओ माइरंनि एंखुर एंखुर बुङो जोंखैजाय। माइरंनि फिसा फिसा थुख्रा खौ ओ सोमनानै दोनो बेनि उनावहाय सानसे सोमनानै बेखौ गुरै खालामनानै उवालाव सौयो आजिखालि ओ ग्राइन्द उवालनि अनगायैबो माखासे बर'आइजोफ्रा ग्राइन्दारावबो अन गुन्दै खालामसै। बेनि उनावहाय ओ जोंखैजाय खारदैनि अनगायैबो ओ सदा बाहायनाय नुयो आरो अनला ओंख्रि सं संनाय समाव थावबो बाहायो जोंखैजाय नोंथांमोननिखै थाव बाहायगोन ना बाहाया नो थां अनदला ओंख्रि संनाय समाव
जोंनि ओनसोल जा अनला ओंख्रि संनायाव थाव बाहायनायखौ एसे खम बिबाङै नुनो मोनो नोंथां मा होनो ओ सो जेनबा ओरै बेबायदि थाव बानायनाय अनला ओंख्रिखौ जोंनिया
औ नोंथां
खमै जानायखौ नुनो मोनो खोनादों नोंथां खम जानायखौ नुनो मोनो।
जोंनिजोंजाय ओ थावखौ बाहायो फार्स्टआवनो बेनि उनावसो जेब्ला अनलाया ओ मोनहां जायो बे टाइमावहाय उम खारदैखौ हरनाय जायो खारदैखौ जोंनि ओनसोलाव ओ थालिर थालिर बिफांनिफ्रायबो बानायो आरो गुबु गुबुन सबाय सबायनि सबाय मारा होखांनानै ओंखारनाय देन्थाफोरखौ सावनानैबो बानायो आरो सिबिंनि थाराफोरखौबो औ नंगौ नोंथां बेफोरखौबो सावनानै बानायनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव खारदैखौ जोंनि ओनसोलाव खारदै बाहायनायखौ बुहुद खम नुयो नोंथां बांसिन थावखौनो बाहायो औ नोंथां
जोंनि ओनसोल जा बेबायदि मा होनदों नोंथाङा सिबिं सिबिंनि मा होनदों
सिबिंनि थारा जेब्ला। हाथफ्ला खालामो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो हां गारा जोबजोबबाथाय अरखिया जोबोब्ला बे हांगारखौ ओ ला दु बानायनानै माने सान्दुङाव फोरानो आरो ओमफाय जेब्लानो जेब्लानो ओ खारदैनि ओंख्रि संगोन हब्लानो बे खारदैखौ फसरो जोंनिहैजाय। नालेंखरनि खथायावहाय।
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ एसे खमै नुनो मोनो नोंथां।
अ नंगौना नोंथां
ओ मैथा ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो?
ओ मैथा ओंख्रिखौ जोंनियाव बांसिन बर'आइजोफ्रा नाजों संनायखौ नुनो नोंथां बांसिन बर'आइजोफ्रा जोंनि ओनसोलाव ओ खाथियावनो थानाय दैमा बा दंग' बा जाम्फैफ्राव नाफोरखौ जेखाइजों हम हना लायो बा मुसारिजों हनानै लायो बेनि उनावहाय मोनबोनाय ना बा खांख्राइ फिसा बा जिखुनु जाया नाखौनो ओ बर'फ्रा फार्स्ट मैथाखौनो मैथाजोंनो संनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनियाबो मैथा ओंख्रिखौ ओ ना एबा खांख्राइजों जानायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि सुबुंफोरा बुङो जे ओ ना खांख्राइजों मैथाजों सङोब्ला बांसिन साबसिन जायो होननानै।
जोंनिखिइबो बिदिनो सानो नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मै मैथाजों ओ ना सङोब्ला थाव बाहायोना बाहाया नोंथां?
मैथाजों ना संङोब्ला थाव बाहायनायखौ एसे नुनो मोनो नोंथां मानो होनना बुंङोब्ला ओ जेब्ला नाखौ एवफ्रानाय जायो अब्लानो नायाव थाव फरा होनानै बेखौ मैथायाव ज्रब होनानै जायो बेयावनो थाव महरै जायो आरो नोंथां।
अ नोंथां आरो जोंनिखै मोनसे अनला ओंख्रि संबा मोनसे नेम खालामो बर' आयजोफ्रा जोंनि साइदआव नोंसिोरनिखै बिदि खालामगोन ना खालामाथाय खि अनलाया ओ जेब्ला मैथ्रु बिबारजों अनला सङो अनला ओ मैथ्रु बार खौ एवफ्रामनानै दै होबाय दै होनानै गोदौफ्रुबाय थानाय समावनो अन गुन्दैखौ माने होबाय बे होनाय टाइम मावाय अनलाया जेब्ला मोनहां जायो बे टाइमावसो माने बर' आइजोफोरा बै गुरनानै मोनबोनाय नाथुर फिसा बा ना मावा ना फिथिख्रिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव एवफ्रामालासिनो ओरैनो गोथाङै होसननाय नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि सोलिगोन ना सोलियाबा?
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि खालामनाय जायो ओ अनला ओंख्रियाव मुदुफुर बिबार बेबायदि आरो ना फिसा मोनोब्ला ना फिसाखौ ज्रबै होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो ओ मुदुफुल बिफांनि बिलाइ गोरलैखौबो अनला खारै अनला ओंख्रियाव होनाय जायो जायखौ जोंनि ओनसोलाव अनला फाख्रि होनना बुङो। नोंथांमोननियावबो बेबायदि खालामो ना?
औ खालामो नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरो मोनसे अनलाखौ ओ गाम्बारि बिबारजोंबो संनानै जानाय दं नोंथां गाम्बारि बिबारजों अनलाजों जायोब्ला ओ उदैया गाहाम जायो गेस जानायनिफ्राय बारग'यो होननानैबो फोथायनाय दं। नोंसिनिखै गाम्बारि बिफांनि बिलाइ बिबारजों अनला ओंख्रि संनानै जाफेरोना जाफेरा नोंथां?
नंगौ नोंथां ओ बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि बादि नो
फोथायनायालाय दङ ना गैया बेबायदि जोंखैजायनि बायदि फोथायनाया नोंथांमोननि ओनसोलाव?
फोथायनाय दङ नोंथां आरो नोंथांमोननि जा ओ अनला ओं ख्रिजों औवा मेवाइजों बेबायदि जाफेरोना?
औ जायो नोंथां अनलाजों दान ओ दायोथ' नै दैलां फैबाय बे टाइमाव औवा मेवाइफोरखौ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै ओ अनलाजों संनानै जानायखौ नुसै। मोनफ्रोम बर' न न'खरावनो जायो जोंनि ओन लाव आरो बेनि अनगायैबो मेवाखौ अनलाजोंल' जाया ओ गाव गोजा फ्रायबो खालामनानै जायो। आरो दाव जों अनलाजों मेवाजों ज' खालामनानै बो संनानै जानायखौ ओ नुनो मोनो। आरो गोथावबो जायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदि संनानै जानाय खेआबो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि दाउ बेदरजों नङाब्ला माब्लाबाफोर नाजों जस खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नारजि यो नारजि नारजिजों अनलाजों ओ जायो नामा होनदों नोंथाङा हेल
नारजि खोनादोंना नोंथाङा? नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलाव बो बेबायदिनो औवा मेवाइजों आरो दाउजों माब्लाबाफोर नाजों जायो होनना बुंदों नोंथां।
अ नंगौना नोंथां नोंथाङा खोनादोंना ओ नारजिजों अनलाजोंबो जाजायो होननाय ना मोनजाफेरबायबो नामा नोंथाङा?
आं बेखौ एसे खम बिबाङै खोनादों नोंथां।
अ नंगौनो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव बियो म जोंनि ओनसोलाव बियो कमन। नोंथां माने जेब्ला मेवाइनि सिजेन गैया जेब्ला मैथ्रु बिबारनि सिजोन गैया बा मैथ्रु बिलाइआ राबाय अब्ला बर' बरफ्रा मानि ओ मानलेबा अआन उइक टु उइकनि उनावनो अनलाखौ ओ गोसोखांखायो जानो। बे टाइम आवहाय जेबो बुस्थ बुस्थु अनलायाव होनो थाखाय जेबो बुस्थु मोनस्रायाबा दाउबो मोनस्रायाबा नाबो मोन-मोनाबा बे टाइमाव मा खालामो फोराननानै दोननाय नारजिफोरखौनो अन गुन्दैयाव फिसा फिसा सिफ्रुनानै होनानै ओ नारजिजों अनला सङो।
नंगौ नामा नोंथां
औ बियो बाङाय गोखा जायो जानो मोज मोजां गोथावनो जायो।
नंगौ नामा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा बुंबाय जे मैथा मैथा ओंख्रि जायो होना ना बे मैथा ओंख्रिखौ जानानै माबायदि खालामनाय जायो? बा माबदि जा बिदि जायो
जानायनि सिगां
अ माबायदि गानाय जायो आरो माबायदि न'आव लाबोनाय जायो।
मैथा मै आं नोंथाङा खनसे बुंफिननो हागोन नामा?
बिथांमोननि ओनसोलाव मैथाखौ माबायदि फैनाय-फोन एबा गायनाय जा
अ फोनाय अके नोंथां जोंनि ओनसोलाव मैथा खौ सिगांग्रो हालेवबाय बिनि उनावहाय हाफोर सानैबा सनथासो फोरानानै दोनबाय बिनि उनाव मैथानि बेगरखौ दैयाव सोम सोमहाबनानै फोनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो सावरायनाय खौ दोनथसै नामा नोंथां?